खोनादोंं ना? नोंथाङा दा मा खालामदोंमोन? ए नोंथांजों आङो दा ओ बर'फोरनि स सोमोन्दै माखासेाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना? ए आङो दा बैसागो रंजानायावहाय खननाय मेथाइ बर'फोरनि बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरो
औ।
बैसागो होननानै बुङोब्ला जोंहा बैसागोआ जादों बर' माहारिनि बिखानिबो बिक्लो जिबनि आमाइ थखल होननानैहाय जोङो बेबायदि साननानै लायो आरो आरो बैसागोआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे आंगो फोरबोखा जों बे फोरबोखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थायो जोङो दासिमबो जोंहा बेखौ गाजा गोमजायैहाय जोङो फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो मोनखायो आरो ओ बैसागो बोथोराहाय सफैनाय लोगो लोगोनो साफ्रोमबो बर' सुबुंनि गोसोआवहाय रंजाखङो मोसानो मुसुरनो गोसो जायो बेबायदि आरो ओ बैसागोनि रंजानाय बाजानायनि मेथा मेथाइखौहाय जोंहा गासै माखासे बाहागोआव राननो हादों बेफोर बाहागोफोरानो जाहैबाय मिथिंगानि महर बेरखांनाय मेथाइ मावनाय दांनाय बेरखांहोनाय मेथाइ गोसो थोनाय मेथाइ दानाय लुनाय दानाय लुनाय बेरखांहोनाय मेथाइ दाहा फोरमायनाय मेथाइ जंखायलायनाय मेथाइ फथ बेफोरबायदि गोबां बाहागोआव जोंहा राननो ह हादों आरो बैसागोआव रंजानायाव खननाय मेथाइफोरखौहाय जोङो बैसागो बैसागो फोरबोआवहाय जोङो गासै बेबो दुखु दाहाबा फोरखौ बावनानै हाय बेफोर गासैबो मेथफोरखौ खनानै जोङो रंजानाय नायखौ जोङो नुनो मोन आरो बैसागुआवहाय मिथिंगानि महर बेरखांहोनाय मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो बर' सुबुं समाजनि जिउ खुंनायजों मिथिंगाया एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दंना जोंहा बेनिखायनो जोङो मिथिंगाखौ लानानै जोंहा गोबां जोंहा बाथ्राफोर बेरखांनाय दङ जोङो मिथिंगा सिख्लानि हायनारि महरा साफ्रोमबो बर' सुबुंनि गोसोआवहाय जोंहा दोहो जाखांफैयो आरो मेथाइ महरै रिंखा थाङो आरो बैसागु बोथोरावबाबो ओ- बेफोरबायदि मेथाइफोरा जाहैबाय जेरै बिैलायबाय सात मुलुगनि लैथो बारनानै रिन्दाव रिंसि बोथोर बावलिया सफैलायबाय बे बोथोरा सफैलायबाय होनलायनाय मोनसे मेथाइबो दं आरो बैसागु मेथाइफोरजोंहाय जोंहा बर' सुबुंफोरा ओरैबायदि सरजाब थानाय दि सोरनिबा महर मोखांनि खोथा बुंनांगौब्लाबो मिथि मिथिंगानि हायनारि महरजोंसो जोंहा गोरोब होफानानै फोरमायो आरो मिथिंगानि मिथिंगाजों रुजुनानैसो मिथिंगानि महरफोरजों रुजुनानै जोंहा मा दा मावनाय दांनायनि बेरखांहोनाय फाय होननानै बुङोब्ला बर'फोरा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जिउ खुंग्रा हारि आरो बिसोरो बायदि बोथोरावनो बायदि आबाद मावो बेनिखायनो जोंहा बैसागुआबो मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो बेनिखायनो जोङो बैसागु बोथोर बोथोरावबो जोङो मावनाय दांनाय बायदिफोरखौहाय बावगारनानै जोङो बेफोरनि सोमोन्दैबो जोङो जोङो बेफोरखौ लानानै जोङो माखासे मेथाइफोर खननायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो। बे बैसागु बैसागु मेथाइनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि मावनाय दांनाय बेफोर दि नो मेथाइफोरखौ जोङो बेरखांहोनो नाजायो आरो दा ओ दानाय लुनाय बेरखांहोनाय मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' आइजाफोरा आइजोफोराथ' जोंहा गोदो गोदायनि निफ्रायनो दानाय लुनाय बायदि खामानियावहाय जोंहा जोबोर आखा फाखाखा दानाय लुनाय खामानियाहाय बर' सुबुं समाजजोंहाय जोंहा एंगारनो हायै सोमोन्दो दंखायो आरो। ओद बेनो जाबाय जोंहा दानाय लुनाय आगर आखाइ रोङाब्ला जोंहा बे हिन्जावा हाबा जानाया गोब्राब होननानैबो जोङो ओ गोदोनि दिनावहाय बे फंसे बाथ्रा जोंहा गोबां खोनानो मोनोमोन। बेनिखायनो जो साफ्रोमबो बर' बिमायाहाय गावबा गाव फिसाजोफोरखौहाय दानाय लुनाय आगर आखाइायावहाय आ आखाखा फाखा जाहोयोमोन गोदोनिफ्रायनो दा बेफोरखौबो जोङो बैसागोनि रंजानाय बाजानायावबो दा दानाय लुनायनि खोथायाहाय जोंहा मैखोमै बेरखाङो आरो जेरै परबत जरा परबत जरा दंफां दाननो थांबोला साल जरा माखु जरा लाबो लाबो खुमै लारु बान्दारु होनलायनाय मोनसे मेथाइबो दङ। दाहा फोरमायनाय मे थाइ होननानै बुङोब्ला सुबुं जिउनि लुबैनाय हास्थायनायफोरा जेब्लबो जाफुं बुंजोबा बेनिखायनो मुंथियै सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउआवहाय जेब्ला गाव गावसिनि लुबै नाय हास्नायफोरा जाफुङा अब्ला गोसोआव दुखु दाहाया जायगा मोनखायोना। बेनिखायनो जोङो बेफोर दुखु दाहाफोरनिफ्राय जोङो राहा मोननायनि लामाबो नागिरो‌ आरो बेबायदि नो जोङो बेफोर दुखु दाहाफोरखौ जोङो गोसोआव लानानै जोंहा बैसागोनि रंजानाय बाजानाय समाव जोङो गोबां दाहा मेथाइफोरबो खनाय नुनो मोनो आरो जेरैहाय हाबाब आदा नोखौ‌ मो नोंखौ मोनैनि बर' मुंजों मुंसे हारसा मुंजों मुंसे से हांमा थाबाय होनलायलायनाय मोनसे मेथाइ दं आरो बेफोरबायदि मेथाइ जोंहा गोबां खनो बर' आइजोफोराबो ओ बर' सेंग्राफोराबो जोंहा बेफोरबायदि मेथाइखौ खनो आरो बैसागु बोथोरावहाय जंखायनाय मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो ओ मुलुगनि गासै गासैबो सुबुं जिउआवनो जंखायनाय दंखायो बेनिखायनो बर'फोरनि गेजेरावबो जंखायलायनानै मेथाइ खननायनि हुदा दङ आरो बर' सुबुंनि समास आवहाय आसार खान्थि बायदिब्ला बबेबा बबेबा सोमोन्दोआहाय जंखायलायनानै रंजा बाजा खालामजाय योब्लाबो बबेबा सोमोन्दो फोराहाय जं खायलाय जाथारा आरो नाथाय बैसागो बोथोरावहाय गासैजोंबो जंखायलायनानै मेथाय खनो ज ज' रंजालायो बर' सुबुं समाजनि जंखायनाय मेथाइफोरखौ ङो जोङो गोबां रोखोमाव आवहाय मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे गोबां मेथायफोर दङ आरो बेबायदि ओ बेबायदि मेथाइफोरखौ जोङो बाहागो राननानै ला दों बेफोर बेफोर मेथाइफोरखौ जोङो बैसागु रंजानाय बाजानाय बेफोरावहाय जोङो खननायखौहाय नुनो मोनो आरो गासै मेथाइफोरखौनो जोङो ओ जोंनि मावनाय दां नाय दुखु दाहा बेफोरसो जोङो गोसोआव लानानैहाय जोङो बैसागु बोथोराव बेफोरखौ जोङो बावगारनो थाखाय मेथाइ मह महरै जोङो रोजाबनाय जायो आरो रंजानाय जायो दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसैमोन नोंथाङाबो माबाफोर सावरायनो गोसो दंमोन नामा?
औ आङो नोंथांजोंहाय जोंनि बर' आइजोफोरा ना गोदो गोदायहाय जेरै माखासे ओ हाबाफोर बेबा फिथानि गलाफोर होनानै बा माबा मोनसे एम्फौ फिसिनानै माबोरै ओ ओ जिउ खांदोंमोन आं नोंजों नोंजों रायलायनो सानदों आरो ना।
औ
होननानै बुंबाथ' नोंथाङाथ' मिथिखायो जानांगौना दा जोङो फिथाखौहाय गिबियाव जोङो मा-मानिखौ खालामो मोनसे माइरंनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो। बेयो माथा माइरं होननानै बुङो जायखौ बेयो माइब्रा नङा आरो दा जोङो फिथाखौ बानायनोब्ला मा था माइरंखौ खा-खालामनाय जायो खायसे जोसाजोंबो बानायो आरो दा जोङो सिगाङावनो बे मायरंखौहाय सुनानैहाय सोमनानै दोननांगोन आरोखि दसे सम गोबाव सोमनानै दोन नोनांगोन जाहाथे माइरङा रुयो आरो बिनि उनावहाय जोङो ओ बे मा होनोमोनलाय सोमनानै दोननाय माइरंखौ जोङो सुखांनानै लागोन खेरखाफोरावहाय ओमफ्राय बिनि उनाव नावहाय जोङो दसे बे खौथ' दायरेगहाय जोङो देनो हाया मानो होनबा दै दै जायो ना दै दै दे-देबा जोङो बेखौ गेब्लेहोनो खस्थ' जायो आरो बेनिखायनो जों दसे सम बे दैया माबा मा होनो दैया राननायनि थाखाय बेखौ गसर होयो आरो माखा ओ खायफा खायफा खेबसे फ्राव दोननानैनो नों ओ बेखौहाय फोरानो माने बिनि दैखौहाय गसर होयो आरो खायफा खायफा मनायावहाय सोनानै बिनि दैखौहाय गसर होयो आरो जाहाथे दैया मो मोजाङै सर'यो आरो बिनि थाखायनो मा खालामो ओ बेबायदि दसे सम दोनथ'यो आरो बिनि उनावहाय जों ङो उवालावहाय बे सोमनानै दोननाय अनखौहाय देनानै लागोन आरो दोन मो देनानै लानानै जोङो मोजाङैहाय देनानै लागोन बेनि उनाव जोङो सा-संग्रायाव बे अनखौहाय खुरुननानै लागोन आरो बेनिफ्राय जोङो सान्द्रिजों सालिगोन ओ सान्द्रि बियो जों गेसेंजों बेखौ सालिनाय जाया बेखौ जों सानद्रि गुबुंजोंसो सालियो आरो सान्द्रि गुबुं होनना बुङोब्ला बे माने नि ओ फिसा फिसा बिनि ओ गब्लं थायो आरो बेजों जों सालिगोन दा सालिनानै जोङो आरोबा बे सालिनानै जोङो जे ओ माखासे ओ एन्सफोर ओंखारबावो बेखौ आरोबाव देग्लिबावगोन बेबायदिनो देयै देयै ओ बेखौहाय अन गुन्दैखौ मिस मिस खालामगोन आरो ना दा बिनि उनावहाय जोङो बेखौ देनानै ओ द'खानावहाय जोङो लांनांगोन ना दा बे फिथा बानायनायाव जोंहा मा मा नांगौ होनना बुङोब्ला फिथानि थाखाय जोङो सिबिं नांगोन सिबिंखौ जोङो मानिफ्राय मोनो जोंनि बर'फोराथ' गोदो गोदाय सिबिंफोर आबाद बेफोर फोनायावथ' आखा फाखाखामोन ना आरो फोखायबोमोना दा सिबिं खौ जोङो न'आवनो मावखायो नालाय जोङो सिबिंङा थाखायो सिबिंखौ जोङो सुनानै लाग्रोनांगोन सिगाङाव नो जाहाथे हाद्रि बालाफोरा बे सिबिङाव सिथाबनानै थाया बेनिफ्राय जोङो फोरानगोन बेनिफ्राय जों बे सिबिंखौ ओ सारायाव दसे सम एवनानै लागोन आरो सा-सिबिंखौहाय जेब्ला सिबिंनि एवनाया जायो अब्ला बेखौ जोङो उवालाव बेखौबो देनानै लानांगोन ना नोंथां। दा देनानै लागोन आरो ओमफाय
सिबिंखौबो जोङो देनानै लाबाय रेडि आरो बेजों लोगोसे जोङो गोदै खालामनो थाखाय जोङो सिनि होयोना खायफा गुर मेथाइजोंबो खालामो आरो दा जोङो सिनिजोंबो खालामो सिनिखौ जाहाथे खे- ओ रग' रग' मोनजाया बे बेनि थाखाय आरो सिनिखौबो खायफा खायफा देनानै लायो आरो मिस मिस खालामनानै आरो खायफा नारेंखलनिबो होयो ना नारेंखलनिबो बानायो फिथाखौहाय सिबिंनि जायगायाव नारेंखलबो होयो आरो दा जोङो सिबिंखौहाय देनानै लाबाय सिनिखौबो देनानै लाबाय बेनिफ्राय ओ अनखौबो दा अनखौहाय जोङो ओ फिथा सावनो थाखाय जोंहा मा नांगोन ओ मोनसे नि गारहा नांगोन ना जों गारहायावसो बानायो बिनिफ्राय जोङो मोनसे ओ बै जाय
ओ खुरैफोराव नङाबा खितलिनि मोखाङाव बेहाय फिथाखौ बानायनाय जायो आरो हमनानै सिगाङावनो जोङो दैखौहाय ग्लोब ग्लोब गोदौ होग्रोनांगोन बिनिफ्राय गारहायाव जोङो दै खौहाय गोदौ होनानै लाग्रोनांगोन आरो मोजाङैहायनो बेनिफ्राय जोङो बै अनखौ सिगाङाव जोङो अनखौबो जोङो दैजों एसे एसे दै होनानै नानानै लानांगोन आरो मानि नानानै लानो मानि दै एसे एसे होनानै जोङो सानद्रिजोंहाय बेखौ आरोबाव मा खालामनांगोन आरोबाव दै एसे एसे होनानै मा होमबासो सिथाबो नालाय आरोबाव सानद्रिजों बेखौहाय जोङो माबा खालामनाय आरो ओरै सालिनानै लाबावो आरो ओमफ्राय बेनि उनावसो जोङो फिथाखौ बानायनो हायो बेनिफ्राय जोङो बेयावहाय फिथाखौ सिगाङाव फास्टावहाय बे केतलिनि मोखांआव हाय जोङो अ अनखौ होग्रोगोन एसे बिनि उनावहाय आरो थालासे बेहाय मा सिबिं होगोन बिनि उनावहाय आरो बाव जों मा खालामगोन अनखौ होनानै होगोन आरोबाव जोङो सिबिंखौहाय थाालानानैबो होनो हायो आरो सिबिं होबावोबा होबाय बेनिफ्राय आरो सायावहाय अनखौहाय होना होबावो आरो ना बेनि जोङो बे ओ ग्लोब ग्लोब गोदौनाय मोनसे गारहायावहाय जोङो आसान बायदि मोनसे होनांगोन जाहाथे फिथाआ गलाङा ना बिनि थाखाय आसाम बायदि माखासे हेबनानै होनाय दुरुंफोर माबाफोर होयो आरो माखासे दुरुंबो ओ नङाखि बे खायफा खायफा गुनाफोरबो होयो बिदि बेवहाय जोङो मा खालामगोन बै अनखौहाय जोङो सिथ्रियावहाय ओरै खोबनानै लानानैहाय बे अनखौहाय जोङो ओ हरगोन आरो खिथलि मोखांखौहाय जोङो गारहायावहाय होनानै लागोन बेनिफ्राय जोङो मा खालामगोन ओ दसे सम खोबहाबनानै दोननानै बे खेथलिनि मोखांखौ बोखानानै आरोबाव बेखौ खोबनानै दोनबावगोन आरो बेनिफ्राय जेब्ला फिथ फिथाया मोनगोन अब्ला खांगोन दा फिथा सावनानै जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां। दा फिथायाथ' जोंनि थाखाय देहानि मोजांसो फिथाखौ जायोब्ला जोंहा देहायाव मोजांसो जायो मानोबा बे खहा खालामा जेरैहाय ओ थावनि बुस्थुफोर जानानै जोंनि देहायाव माखासे गेसफोर बेमारफोर सोमजियो नाथाय फिथाखौ जायो ब्ला जोंनि देहायाव बेबायदि बेमार सोमजिया आरो बेयो जोंनि देहानि थाखाय मोनसे मोजां आरो जोंनि बे बर' आइजोफोरनि फिथाफोरखौहाय गोबां सुबुङानो जायो आरो गोथाव मोननानै जायो नङा होमबा दा जोङो बेजोंनो माखासे बर' आइजोफोराबो जिउ खांदोंमोन आरो आं नोंथांजों दा बे फि थां सावनायनि बागै फंनैसो बुंबाय दा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां दा दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
औ।